औ नोथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां
जों दिनै जौनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै
औ नोंथां
जौ होनोब्ला जों माखौ बुङो? माने जौआ जोंनि मोपनसे फेग हारि माहोनो औ नोंथां दायो खोनादों औ दायो खोनादोंना?
औ नोंथांनि आवउसा माने नांथा नांथा
औ नोंथा औ।
औ बुंलाय
औ हेल'
औ नोंथां
औ खोनाबाय ना
औ खोनादों नोंथां
औ माने जोङो जौ होनोब्ला जों माने गासैबो मिथिखायो जों जौ माखौ होनो। जोङो जौ होनोब्ला जोंनि फेग्रा मुवा आर ना जोङो जेखौ माने जोङो लोङोब्ला जोङो जेरैहाय दैखौ लोङो जों बेबायदिनो बे जौखौ लोङोब्ला माने जोंनि माने मेलेमाव जोङो फेनाय निसा मुवा बे फैयो आरोना
औ नोथां।
औ दायो आं नोंथां बुंनो सानदों माने जोङो जौखौ माने माबायदिहै जोङो बाहायो आं बेखौ फोर सानदों आरोना जौखौ दानि माने आथिखालनि जुगाव मानसिफोरा माने जौखौ माने रंजानायाव एब्ला दुखुआव न सोरनिबा बार्डेफोर जाब्ला नङाब्ला माबा मोनसे जाब्ला बिदिनो बे निसा बुस्थ बे जौखौ बेखौ बाहायो आरोना मानसिफोरा। जोङो निसा बुस्थु बुङोब्ला जेरै जों बुंलांबाय जों औआ जाबाय। एब्ला जोङो सिगारेट सोबनाय सिगारेट सोबनाय एब्ला जोंफोरो बिदिनो मानसिफोर दड्राग्स बाहायनाय कक किन बाहायनाय जों बेफोरखौ मिथिनो मोनो आरोना। आं दायो बेखौनो फोरमायनो सान दों माने जोङो जौ बे निसा बुस्थुखौ बाहायोब्ला जोंनि जिबनाव माबायदि खहा जायो जोङो मा होन माने आं बेखौ बुंनो सानदों आरोना
औ नोंथां
मिन्थिखायो माने जों मानसिसो जोंनि जिबनाव माने जोङो बेबायदि गाज्रि गाज्रि बुस्थु बाहायबा बिदि जौ बुस्थु बाहायबा फेग्रा बुस्थु बाहायबा जोंनि देहायाव माने जों खहा जानायखौ जों नुनो मोनखो नोंथां ना।
नंगौ ना नोंथा।
सि दानानै जोङो रोङाब्ला जोङो बेबायदि बुस्थुफोरखौ फेग्रा बुस्थुफोरफोरखौ जौफोरखौ जों बाहायबाय थाब्ला जोंनि देहाया माने सिलिंखार जालांजोबगोन आरो जोंनि देहाया जेरैहोयो नरमेल होयो जोंनि देहाया जेरैहोयो‌ नरमेल होयो। खामानि होनो गोनां बेबायदि नरमेल खामानि होनाय नङा आरोना बिदिनो जौ‌ बुस्थुखौ बाहायबाय थाबा जौ बुस्थुखौ बाहायबाय थाबा औ औ आं बुंबावनो सानदों माने दानि आथिखालनि जुगाव
एबा बे निसा बुस्थ निसा बुस्थुफोरखौ माने बिसोरो थेमालि मोननानै माने बिदिनो गेलेनाय मोननानै माने बिदि बाहायो आरो ना मानसिफोरा दानि औ दानि जुगनि मानसि सोरबा गथ'फोरा एबा गिदोर गोलावयानो जा एबा सोरबा मानसि फोरानो जा माने बिसोर बहुत इजिलि माने सानो आरोना बे आजेंफोर बिदिनोसा बुस्थु द बाहायबाय थाबा जौ लांबाय थाबा माने जोंबो जेबो जाया दसेल'सो खामगोन दालसो जौ गोरान खामै - खामै माने बिसोरो नैबे जौआव माने जौ लों नाय निसा बुस्थु बेफोरजोंनो माने गोदोसोना थानायखौ जों बिदि नुयो आरोना नोंथां औ नोंथाङाबो एसे फोरमायनो नामा निसा बुस्थु जौनि बादै
बेबायदिनो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलाव माने जोंनि गामियाव जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां मानो होनोब्ला जौ जौखौ लोंनानै माने खायसे सुबुङा जौखौ खायसे सुबुङा बिदिनो दुखु दुखु - दाहाखौ बावगारनो थाखाय खायख सुबुङा जौखौ लोंनाय जायो आरो ना। खायसे सुबुङा जौखौ माने ओ बेनि बा बेनि दुखुआ बा बेनि दुखु -दाहाया खारगोन साननानै बा इन्जय खालामनो होननानै बेयो जौ खौ माने लोगोफोरजोंबो लोंनाय जायो आरो ना सासे सेंग्रा मानसियानो जा बेराय जे बोराय मानसिआनो जा बेबायदि सुबुङानो माने ओ जौखौ लोंनानै बिदिनो लेब लेवाजों इन्जय खालामो इन्जय खालामनानै बेबायदिनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ समखौ ओरैनो बारग
औ बिसोरो माने ओरैनो बिसोरो ओरैनो वेस्ट खालामो आरोना गावनि समफोरखौ माने बिसोरो रोङा मारैहाय बाहायनांगौआव फरायनांगौ ना फरायनाङा एब्ला मा खालामनांगौ माने रोंया आरो ना बिसोरो
औ बेबायदिनो ओ दानि सुबुंफोरा बांसिनानो फे फेग्रा मुवा बा जौ बेखौ लोयो आरोना बांसिन लानायखौ जों खौ जों नुनो मोनदों बा सेंग्रायानो जा बा लाइमोन सेंग्रायानो जा बा हाबा जानायानो जा बेफोरबायदि खायसे सुबुङा लायो आरो ना खायसे सुबुङा आरो जौनि खाथियावनो थाया खायसे सुबुङा आरो जौ लोंग्रा मानसि मानसिया माने जौ लोंग्रानि मानसि मानसिनि ओ खौथ' मिथिखायो माबायदि बिदि जायो बा लोंबा फेबा जेबो हुस थायि जायो बा बे मा जागोन बेखौ मा खामानि मावबा बेयो मोजां जागोन बेखौ साननानै मोना माने बिनि ब्रेनाव खामानि होआ बेबायदिनो ओ बिनि जिउआ सिलिंखार जालांनायनि लामायाव फैयो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो ओ जौआ गोबां सुबुंफोरखौ खहा खालामो गोबां सुबुंनि जिउ खहा खालामो गोबां सुबुंखौ जिउ फोजोबो बेबायदिनो लोंनानै माने गोदो सोनानै थायो बेबायदिनो ओंखाम सोंखाम माने बेफोरबायदि जाग्रा मुवा माने जानो नागिरा माने जौजोंनो थानो नागिरो बेबायदिनो आरोना नोंथां
औ नोंथां
औ
आंबो फोरमायनो सानदों जेरै नोंथाङा बुंलांबाय माने जेरैहाय जोंनि जौआनो ससा बुथुआ जों जोंनि जौखौ मारै जिबनखौ मारै खहा खालामो आंबो फोरमायनो सानदों
औ नोंथां बुं
जौ लोंब्लाा जों गासैबो मिथिखायो माने जौ लोंब्ला जोंनि उदैयाव थां उदैयाव माने जोंनि लिभारफोराव जोंनि लिभारा डेमेज जायो आरोना लोंबाय थानानै औ जेरै जोंनि जोंनि देहायाव जोंनि मोदोमाव जेरै जोंना हार्टफोर थायोायो हार्ट लिभार किथनि जेब्लाइन थायो सन मान बेफोर माने जौ लोंनायजों माने बहुत गासैबो खहा जाजोबो आरो। आरो आं बुंनो सानदों जोंनि फिसा लाबोला जोंनि साागर सुरफ्रा जोंनि खर' मिलाय माबा मे जों थिग थाया आरो ना जोङो जोङो मेन्टेलिबो फिट थाया फिजिकेलिबो फिट थाया आरोना। जोंनि खर'फोरा माने गासैबो गाज्रि जालांजोबो जों निसा बुस्थु बाहाय बाहायनो बि बुस्थु बाहाय बाहायना बि बुस्थु लोंङहै लोंङै सब जोंनि देहाफोरा खहा जालांजोब आरोना आं बेखौनो फोरमायनो सानदों मानै जोङो मानसिफ्रा अ अ माने आं बेखौनो फोरमायनो सानदों आरोना माने जोंनि जोंनि मानसिफ जाहाथे लोंबाबो माने बिदिनो अभार लिमिट लोंनाङा आरो ना निसा बाहायब बिदि निसा बुस्थु बाहायनाङा माने लोङाबानो थानो हाथाराबा एसे एनै लोंना थानांगौ आरो। बिदिनो बाहायनो हाथाराबा आरो खिन्थु आंनि मथेब आरो ना बिदिनिसा बुस्थुफोरखौ बाहाया लासे बिदिनो थानाया साबसिन आरोोना जिबनाव निसा बुस्थुफोरखौ बाहायाबा जेरैहाय जोंनि न'खरफोरावबो माने सोरबा बिफाफोरा जौ लोंना फैबोला मा फैला औ जेर सिलेंखार जलाांगोना सान्थि थाया औ
औ गंसे न'खराव बिदिनो जौ लोंग्रा थायोब्ला बिदिनो गंसे न'खरा सान्थि गैया जायो नोंथां बेबायदिनो जौ लोंग्रा था थाबा सुबुं बिदिनो सुबुङा जौ लोंनानै फैयोबा न'खराव बिदिनो ओ खायसे खालामफैबा बे लोङि सुबुङा बेखौ कन्ट्रल खालामग'नो हाया जायोना। जायो नोंथां बेबायदिनो गोबां जों नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नोंथां नंगौ आंबो आंबो बुंनो सानो माने बिदिनो बे जोंनि टपिकआव जों जुलार टपिकआव माने औ जोङो बिदिनो जौखौबो बुहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि जों नुनो मोनो आरो ना। आं दायो माने बुंनो सानदों माने जौनि टाइप्स आं बुंनो सानदों जेरैहाय जोंनि बर' जों नुनो मोनो माने जोंफोरो जुमाय गिसियोब्ला सेरेब माने बिदि गनायनायखौ जों नुनो मोनो आर ना जोंनि जोंनि आसि माने दानि आथिखालनि जुगफोराव माने जोंफोरो जेरै बिदिनो इंलिस जोङो बेफोर जौफोरखौ नुनो मोनो आरो ना जेरैहाय जों बुंनो थाङोबा गोजा होननाय थायो। एब्ला जेरै लोङोब्ला माने बिदिनो गिसि जुमाय गिसि सेरेब एब्ला बियार जों नुनो मोनो आरो ना। माने माने बि बेफोरखौ माने सिगाङाव माने सिगाङाव खामानि मावनायफोरावसो माने जोंफोर लों लोंनायखौ नुनो मोनोमोन आरो ना। जायफोरा जायफोरा खामानि मावो जायफोरा बुहुत गोरा गोरा खामानि मावो हारसिं नो माने बिसोरबायदि मानसिफोरासो बि जुमाय निसफोरखौ बाहायोमोन आरोना जाहाथे बिसोरो हदायबो माने देहाया माने खामानि मावनो थाखाय बिसोरो बाहायनाय जायोमोन आरो ना खिन्थु दानि आथिखालनि जुगाव मान- थिफोराबा बेफोरनि साहखौनो रंजानायफोरावसो बाहायनो सानो। रंजानायाव एब्ला बाहाबा बिदिनो जानायफोराव माहाबा सोरनिबा बार्थडेफोर जानायफोराव एब्ला बहाबा दुखुफोराव जानायफोराव जों मिडिखौसो बाहायनाय नुयोमोन।
औ औ बांसिनानो दा औ बे बेफोरबायदि जौ सिगारेट बिदिनो फेग्रा मुवाखौसो बाहायनाय नुनो
औ नोंथां नंगौ माने जों जाहाथे बिदि जोसा बुसुफोरखौ बाहायालासेनो जों माने गुबुन खामानि फोराव एबा गुबुन माने इदिनो एक्टिभिटिसफोराव गेलेनाय मोसानाय रंजानाय जानाय ओंखाम जानाय बिदिफोराव जाहाथे जोङो समायफोरखौ जों बाहायो आरोना जाहाथे जोङो मोजाङै थानो हायो जोंनि समाजफोराव माने औ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो ना माने जोंफोरो जोङो मानसि जानानै सासे माने हारिनि सुबुं जानानै जोङो जेब्लायबो जोंनि हारिनि थाखाय जों मोजां साननायखौ जोङो रोंनांगौ आरोना। जों सोलोंनांगौ जाहाथे जोंफोर बिदि अरायबो बिदि फेनाय मुवाफोराव एबा बिदिनो रंजानायफोराव जाहाथे गाज्रि गाज्रि खामानिफोराव जाहाथे गोसो होआलासेनो फरायनायफोराव गिदिर गिदिर मानसि जानायफोराव माने समाजनि थाखाय मुंदां खा जानायनि थाखाय माने बिदि खामानिफोराव बाहायनांगौ आरो ना जों।
औ नोंथां औ।
जेरै जों नुनो मोनो बिदिनो जौ लोंनायजों बहुत मानसिफोरा माने बिदिनो सिलिंखार मानसिफोरा इदिनो एक्सिडेन्ट जानानै थैलाबायो जौ लोंनानै बाइक बहाबा थांना
औ नंगौ नोंथां औ ‌।
नोंथां नोंथांजों रायलायनानै गोजोननाय थाबाय दा बिदिबा जों बे औ जौनि सोमोन्दै जों बेहायनो फोजोबनाय जाबाय न'।
औ नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।